औ
हेल नोंथां।
औ
नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
दा आङो जिरायनानै दं।
ओ बिदिबा नोंथांजों बे समावहाय मोनसे। मोनसे आयदा ओ-बरफोरनि रंजालि बैसागु बे आयदानि सोमोन्दै। सावरायनो हागोन।
औ हागोन।
बिदिब्ला आं जागायजेननोसै।
औ
ओ-रंजालि बैसागुआथ जों मिथि दायो बर हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो बर हारिजों लोगोसेनो। दुलाराय आसाम हादरनि। हादरसानिनो बयनिख्रुइ देरसिन रंजानाय फोरबो गुबुन गुबुन हारि हारिसाया गुबुन गुबुन रोखोमै बे खौ खुङो मोनदांस'यै समनिफ्रायनो बैसागुखौ बर'फोरा फालिबोदों आरो फालिगासिनो दङ ओ बैसागु सोदोबनि सोदोबथिया बैसाग दाननि आगु सान एबा बैसागनि आगु बैसागु। बे बोथोराव आसामनि बारहावा आरो मिथिंगानि महरा आबुङै सोलायो बे बोथोराव अख्राङा जोमै खोरोमदावो मोफ्लामो अखा हायो ना एम्बु एम फौ एनला रंजाखाङो दाउ खौऔ आरो लाफा सायख' दाउआ गाबफैयो जों बयबो मिथिखागौ। बोले मिथिंगाया सोमखोर महर लायो बिफांनि बिलाइ दालाइफोरावहाय। बिलाइ गोदान खिलिखाङो बे बोथोरावनो बारदै सिख्लायाबो गिलु बालु महर लाना नुजाफैयो माबलाबा। खहाबो लाबोयो जेरै ओ मालाबा समाव गोब्राब बार अखा बारनानै न' बां सिफायो बिफां लाइफां सिफायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
मानसियाबो मिथिंगानि फिसा मिथिंगाजों जोंहा खाथि सोमोन्दो दं नङा होमबा?
औ।
मिथिंगाया गोदान महर लानाय समाव जों आसामनि बर'फोराबो जोबोद गोसो मोदोमै रंजायो। बे बैसागु बोथोरा बर'फोरनि बयनिबो आंगो। दा बेयाव आं बैसाग गुनि बैसागुखौथ' बर'फोरा
औ।
जागायजेननायनिफ्राय लाना स्नि सानहालागै गाजा गोमजायै फालियो दा बेवहाय आं बैसागुनि गिबि जागायजेननाय सान जाय जों मोसौ बैसागु होनना मिथियो बेखौ फोरमायनो सानबाय मोसौ बैसागु खौ जों सैथ्र दाननि जोबथा दानखालि फालिनाय जायो बै सानखालि फुङावनो बयहाबो गावबागाव मोसौखौ थुखैनो मुखुब जायो।
औ।
मोसौनो माला सुनो थाखाय लाव फान्थाव जगार खालामनाय जायो लाव फान्थावफोरखौ साखा साखा हाना दुरुंजों मा अरंजों माला सुनाय जायो मोसौफोरखौ।
औ।
लाव फान्थावनि माला बे मालायावहाय होनाय जायो लाव फान्थाव हालदै। बायदि रोखोमनि बिबार खाथ्रि बिबार।
दावा फिथ बिबार दावा फिथाइ। लोगोसेनो बे मालाफोरखौहाय मोसौनो गानहोना मोसौफोर खौ उनाव दैमा दैसा बिलो फुख्रि एबा दैखर खाथ थियाव लांना मोदोम सुना जुथियै थुखैनाय जायो।
औ।
बेबायदिनो थुखैखांब्ला लाव फान्थाव हाना लानाय मा माखासेखौ मोसौफोरनि मोदोमाव खुबैदेरना मोखोना जाथ्रासि रायदों बिलाइ खेजुर बिलाइनि मु थासेजों बाल्थिङाव गोथार दै लायना सोमब्रना मोसौफोरखौहाय होलांनाय जायो बै समावहाय मोसौखौ
औ।
सारस्रिना आव ओ मोनसे मेथाइ बायदि आवरायनाय जायो ओ।
औ।
बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानबाय।
औ।
लाव जा फान्थाव जा बोसोरफ्रोमबो बांबाय था हानजा हानजा माइहुं सेरनि एम्बु बंगला नों जा गोजौ गेदेर जांगिला नों जा फालोनि बेरहा बेफोरबायाददि मेथाइ रोजाबै रोजाबै लाव खार एबा न'नि बिगोमायहाय मोसौफोरखौ थुखैनो लांनाय जायो आरो। बेफोरबायदि बोर होनायजों लोगोसे मोसौफोरनिफ्राय हाबाबो बियो बेनि अन उनाव मोसौफोरनि मोदोमफोराव थाव गुबै फुनना होयो आरो हांगारजों मोसौनि मोदोमखौ फाख्रा सिख्रा
गाब हांगार फोननानै फोथाराव उदाङै हगारनाय जायो। बेबायदि गाब गानाय मोसौनि मोदोमाव गाब फुननायनि ओंथिया जादों जाहाथे ओइदिनखालि मोसौफोरखौहाय जोङो उदाङै हगारनाय जायो मोसौखौनो उदां होनाय जायो जिहेथु जों बोसोरनि बांसिन समावनो मोसौखौ खानानैसो लाखियो नालाय बै समावहाय
औ।
हाग्रानि मोसा लख्राया जाहाथे मोसौखौ सिनायनो हाया बे हिसाबै मोसौखौ बेबायदि गाब फुननानै हगारनाय जायो आरो। दा ओ आं बे समाव बैसागु आरो मोसौ बैसागुनि सोमोन्दै सुंदै बुंबाय नोंथांनिफ्रायबो आं मसि बैसागु आरो बर'फोरा सरासनस्रायै बैसागुखौ माबायदि रंजायो बिनि सोमोन्दै आं मिथिनो लुबैबाय दा नोंथाङाबो फोरमायदो होदो एसे।
औ। बैसागुआनो जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओह ओ गिदिर फोरबो बेखौ गोबां फोरबो गोबां हारियानो खुङो आरो आसामाव आसाम हालोर सायाव।
औ।
बैस मानसिनि बैसागु बैसाग बैसागुनि गिबि सान एबा बोसोर गोदान बेयाव ओह फालिनाय जायो बोसोर गोदाननि सेथि सानाव बर'फोरा बाथौसालिखौ फोथारनानै लिरस्रांनाय जायो आरो दुगैयै लोबै गोथार ओहम सि गानना आर'ज गाबनाय जायो।
औ।
बेनि उनाव थैनानै थांनाय न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ गोसोखांना न'नि खोलाहा बिथांमोननि मुङै फिथा फिथा एन्थाब बायदि जाग्रा मुवा जेरै बेदर फिथा एन्थाब बेफोरखौ बाउनाय जायो।
औ नंगौ थारैनो।
औ आरो बे सानखालि न'खरनि बिमा बिफा गाहायफोरखौ दुइसिनफोरा मा गुग्रुबै खुलुमो। खुलुमना बोसोर गोदानाव मोजाङै मोजां बारग'नो थाखाय बोर लायो।
औ।
गोन गेदेरफ्राबो नोंनि साननाया जाफुंथों होनना बिसोरो बोर होयो उन्दैफोरनो।
औ
बे समाव आइजोफोरा आयजोफोरा हौवा मानसिफोरनो फालिसि होयो बे सिखौ बिहोबान बुङो बे बिहोबाना जोबोद आदोरनि बेसाद होनना साननाय जायो बैसागु रंजा ओ बैसागुखौ बैसागुनि स्नि अक्ट'हालागै रंजायो बे बोथोराव लाफा सायख' दाउ खौवौ गाबनायजों गोग्गोम जायो। आरो बैसागुआव जोङो गामि गामि सेंग्रा सिख्ला न'खरनि बोराय बुरै ज' जानानै गामियाव बैसागु खाम सिफुं जथा लानानै रंजानायखौ नुनो मोनो
नंगौ थारै
आरो जोङो गामि गामि गिदिंनानै बिदिनो न'खर न'खर मोसायो जेरै बिदिनो ज' ज' गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरैयाबो ज' रंजायो आरो ओमफ्राय ओ बर'फोरा गोखा गोखैबो जायो
औ
बोसोर गोदान हाबनायनि उनाव जोंनि रायजोआव बारहावाया सोलायो सोलायैखायनो बे गोखा गोखैखौ जानाय जायो। बे बोथोरजों गोदानजों जोंनि देहाया जेबो जानो हायै गोखा आरो गोखै हारिनि मैगं बुथुमना संनाय जायो बे गोखा गोखैया जाब्ला देहाया गोजोनै थानो हायो होनना बर'फोरा फोथायो।
औ
बैसागुआ बे समाव बैसागु बैसागुआव जोङो जेरै फिथा बर'फोरादेन फिथा साव एनथाब अनासि सावनानै जायो
औ
आरो बिदिनो न'खर न'खर ज' जालायनानै ओ ज' ज'यै दा जेरै जौ बेदर दाउ बेसखौ जानाय नुनो मोनो आरो जोङो गामि गामि आरो बैसागु बोथोराव जोंहा बैसागु मोसायो सेंग्रा सिख्लाफोरा गामि गामियै
औ
नोंथांमोननिथिं बैसागुखौ मारै फालियो नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन थारैनो औ नोंथाङा मख'खाबाय बैसागु
बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे आंगो फोरबो बेखौहाय जों बयबो गाजा गोमजा सेंग्रा सि ख्ला गोसो होसारनानै फालियो ओ
औ
नोंथाङा मख'नाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बै बैसागुखौ बेबायदिनो गाजा गोमजा फालिनाय जायो बैसागुनि गिबि सानखालि मोसौखौ थुफैनाय जायो बेबायदिनो
मोसौ थुखैखांनानै नैथि सानावहाय ओ इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै जों गेदेरा उन्दैखौ मान होलायनानै बोर होलायनानै जों बोर अनलाय जासिलायनानै लायो बिनि उनावहाय
औ
ओ गामि गामि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथायनि हान्जा जों बैसागु मोसानो ओंखारलायो बेबायदिनो बैसागु मोसानाय लोगोसेनो खायफाखौ जों जौ लोंनायबो नुयो मानोना बर'नि बैसागुआ जौजोंनो सोमोन्दो गोनां। जाय जौआबो बर'नि हारिमु लोगोसेनो बैसागुनिनो मोनसे एंगार हायै बाहागो। थेने बर' बर'फोरखौहाय जों बैसागु फालिनायाव जौ बाहायनाय नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गाजा गोमजायै बैसागुखौ स्नि सानहालागै फालिनाय जायो दा नोंथांनि ओनसोलावबो बैसागुखौ माबायदि फोरमायो एसे फोरमायनो हागोन नामा। बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङाबो।
औ हागोन नोंथां। जोंनिथिंबो नोंथाङा मख'नाय बादि जोंनिथिंबो बिदिनो फालियो आरो। गिबि सान दिना मानसिनि जायो बे दिना न'खर न'खरनि गाहाय एबा माइनावा ओ बाथौखौ लिरस्रांनानै बाथौ सावो। बाथौ सावखांनायनि उनाव बिदिनो
औ
ओ न'खरनि जेनेबा ओ मानसि थैनाय एबा सुबुं बि-बिसोरखौ खोला ओ बिसोरनि थाखाय जानाय लोंनाय जेरै फिथा अन-अनथा एनथाब बेफोरखौ जौ बेफोरखौ बाउनाय जायो आरो
औ
बैसागुनि से सानखालि उन्दैफोरा गेदेरफोरनिफ्राय बोर लायो। ओमफाय गेदेरफोराबो उन्दैनिफोरनो जाहाथे लागै बिसोरो गावसोरनि जिउआव दावगालां दावगालांनो हायो। बिनि थाखाय बिसोरबो बोर होयो।
औ
बिदिनो बैसागुआव गा-गामियाव सेंग्रा सिख्लाफोरा ग्रोम ग्रोम ज' ज' ओंखारनानै खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ लानानै बैसागु स गामियाव सबनिबो न'खरफोराव हाबै हाबै बैसागु मोसायो आरो रंजायो। ज' ज'यैनो आरो बेयावनो जोंना देम बर'फोरा जौ लोंग्रा मोनसे हारि जेरै जौ गिसि जौ गिसिखु बैसागुआव होनायखौ नुनो मोनो आरो जौ माइब्रा बेफोरखौ